हेलोव
औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ मोजाङैनो खोनादों।
औ ओ नोंथाङा दा बिदिनो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
ओरैनो जिरायलागासिनो दङ आङो।
औ औ औ औ आंबो दं ओरैनो जिरायना नोंथां।
उम
औ औ नोंथां मोजां। औ नोंथांनो फन हरनाय जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों ओ एसे खोथा रायला सावरायनोसो फन हरनाय जादोंमोन।
औ औ औ दे सावरायजागोन उम।
औ ओ आं नोंथां जों दावबायनायनि बागै एसे सावरायनो नोंथां नोंथाङा जानो हागौ दावबायनानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ उम
औ बिदि नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरनो मोनखो आरो दावबायनानै माबायदि मोनदों एसे फोरमायनो हागोन नामा।
उम उम दे। ओरैनो जोङो दावबायनायनि बागै सावरायनांगौबाथ जों दावबायनाया मा बेखौ ए से सावरायग्रोबा मोजां जायो जेनेबा जोंनि रायज्लायनाया से गोलाव जानाय बायदि नङा होमबा
औ औ
दावबायनाय होनोबाथ जों मोन थियो जों उम बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय बबेबा मोनसेसिम थांनाय एबा बेराय ला हैनाय बेफोरखौनो मोनथियो नङा होमबा। दा दावबायनाय उम दाव बेनि जे जायगानि मुंखौथ' एसे लायाबाबो जागोन नङा होमबा
औ औ माने नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरनो मोनखो एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन नामा नोंथां?
ओ जायगानि मुंखौ लायाबा मोजां जागोन आरो ना।
औ दे नोंथांनि गोसो।
ओरैनो नंगौ दावबायनानै मोजां मोनदों।
औ औ
ओरैनो आङो बांसिन मिथिंगानि माखासे समायना जेनेबा दै बोहैनाय दै बाज्रुम उम बेफोरावहाय बांसिन दावबायनानै मोजां मोनदों आरो बेफोरनि जे मिथिंगानि समायना ओ बिसिनि बोहैनाय आरिनाय समायना जे आबहावा बेफोरखौ आं बांसिन मोजां मो मोनो आरो खि
औ नोंथाङा औ नोंथाङा दावबायनो थां औ नों थां नोंथाङा जेनेबा दावबायनो थांनाय समाव जेनेबा लोगोफोरजों थांनानै मोजां मोनो ना नखरनिफोरजों थांनानै मोजां मोनो?
अ आङो बांसिन नखरनिफोरजोंहाय थांनाय जायाखै आरो बांसिन लोगोफोरजों बेरायनाय जादों आरो आं एसे खम बेरायनाय जायो नालाय
औ नंगौ नोंथां।
उम बांसिन लोगोफोरजोंहाय बेरायनाय जायो आरो मोजां मोनो लोगोफोरजों बेरायनानैनो
औ नोंथाङा बे बेरायनाय नङाबा दावबायनो थांनाय समाव जेनेबा नोंथाङा माजों थाङो जेनेबा बेग न जेनेबा बाइक स्कुटि जेनबा बिदिनो बासफोर माजों थांफिदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
उम आङो बांसिन बांद्राय गोजानावहाय थांनाय जायाखैब्लाबो जेनेबा खाथियाव बांसिन थांनाय जादों आरो जेब्लानाखि खाथियावहाय दावबायहैनाय जायो अब्ला जों बाइकजोंनो थांनाय जायो आरो गोजानावब्ला ओ ट्रेन-ट्रेनफो फोरजोंहाय बास जोंहायबो दावबायनाय जाहैबाय आरोखि ट्रेनजोंहाय ओम आं बांसिन ट्रेनजों हाय मोजां मोनो आरोखि बासनिफ्राय बासजों ट्रेनजोंनि रुजुनायाव आरो खाथियावथ' नों बाइक जोंनो जाहैबाय नालाय बे बेजोंनो मोजां मोनो
नंगौ नंगौ।
ओरैनो नोंथांआलाय नो
औ औ औ नोंथां औ ओ दावबायनाय बुङोब्लाथ नोंथां जों ओ गासैबो सुबुङा जों जेनेबा गोजान गोजान दावबायनो थाखाय जों गोबां मिजिं दोङो नङा होमबा नोंथां औ जोङो बे ससियेल मिडियाफोराव नुनाय गोबां समायना समायना जायगाफोराव जोङो जोबोद दावबायनो थाङो। लुगैयो आरो गोसोआव नोंथां जेनबा एसे ओ फैसा नङाबा रांनि ओ उसुबिदा प्रब्लेमनि थाखायसो जों दावबायनो हाया नङा होमबा नो
ओ ओम नोंगौ
ओ बिदिनो आंबो बे खाथि खाला जायगायाव दावबायफेरबाय नोंथां ओ जाय जायगायाव दै ओ दैमा दैसा हाजो हाला बिदि मिथिंगायारि बिफां लाइफां बिफां दं बेफोराव दावबायनानै आं बांसिन मोजां मोनो नोंथां।
औ औ
बे जेनेबा जों माबा मोनसे दुखु नंङा मायबा मोनसे टेनसनाव थाब्ला टेनसनाव थाब्ला जों बिदि दैमा दैसा बिफां लाइफां हाजोफोरनि महरखौ जेनबा थांनानै जों नायोब्ला जों गोसोखौ गोजोननाय मोनो नंङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ ओं
आंङो थिक बेबायदिनो ओ। दावबायनो दावबायनाय होनबा आं लोगोफोरजोंनो बांसिन थांना मोजां मोनो नोंथां। जेनबा ओ न'खरनि फोराबो बारा एसे टाइम मोना नालाय नोंथां।
उम‌ उम
खायनो आंङो लोगोफोरजोंनो बांसिन दावबाय ना मोजां मोनो। औ ओमफ्राय बे नोंथांमोनहाबोथ' बे जेनबा बोसोर गोदानाव लावखार ओंखाम जानायदि बुंङो नोंथां। नोंथांङा बिबदि लावखार ओंखाम जाहैफे हैबाय नामा नोंथां? बबेबा जायगाफोराव?
आं बेबायदि जायै फेरनाय आरिनाय जायाखै। लावखार ओंखामखौहाय उम जोंनियावहाय। जोंनियावहाय बांसिन पिकनिकबो होनो आरो खि ना। जेनेबा ओं इंरा-इंराजि रावजोंहाय।
औ लावखार ओंखाम बेसे एसे एसे खेयानो जाहैबाय।
बर'निथ लावखार ओंखा खामानो जाहैबाय। आरोखि बांद्राय बाहाया। आं बेखौ माने दा एसे नोंसिनि जों हाय जे बाहायनाय खोनानानै मो मोजां मोनदों आरो।
औ माने औ माने ओ दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन मुं बुङो नालाय नोंथां बो गासैनियाबो एखे जाजोबा। औ नोंथाङा बिदि थां-थांफेरबायना?
आङो थांफेरनाय जायाखैहाय बेबायदि उम। ओरैनो जोङो सावराय जेनेबा दावबायनायावहाय माबोरै जेनेबा माबायदि सांग्रां सांग्रां थि थानांगौ बेनि बागै एसे बुंलाय नोंथाङा।
औ औ सांग्रांथि माने नोंथां ओ जेनेबा जों बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायनो थाङोबा जों जेनेबा गावखौनो एसे जेनेबा जोङो स्ट्रं लाखिनांगौ। नङा होमबा नोंथां? ओ जाहाथे जोङो बबेबा ओ सिनाय मोनै जायगाफोराव थांबाबो जों ओ बे जायगानि मानसिफोरदों जेनेबा मोजाङै बेबहार खालामनानै जों जेनेबा रायलायनांगौ। नङा होमबा नोंथां? बिसोरजों जोङो मो मोजाङै मिलायनानै जेनबा दावबायहैनांगौ। नङाबा ओ दानि जुगावथ मि थिखायो नोंथां गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै मानसिफोरा मा मा खैफोद आफोद जादों
औ औ
ओ थिग बेबायदिनो ओ नोंथाङा ओ लावखार ओंखाम जाहैफेराखै बुंदोंमोन ना नोंथां? औ औ ओ जोङो लोगोफोरजों जेनबा बोसोर गोदान बोसोर गोदानावथ गासैबो ओ बांसिनानो लाव खार ओंखाम जाहैयो जेनबा दाब दाब जायगायाव थांनानै औ जों बिदिनो लोगोफोरजों जमा लोगो नांनानै नङाब्ला नखरफोरनि ओ नखरनि मानसिफोरजों लोगो नांनानै जोङो ज ज लावखार ओंखाम जाहैयो आरो नोंथां बोसोर गोदानाव
उम उम
थिग बेबायदिन नो बे लोगोफोरजों थांनानै बिदि लावखार ओंखाम जायोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनो जेनबा बिदि ओ गुन-गुबुन जायगायाव जेनेबा ओंखाम खबसे जेनेबा जाहैनाया एसे खहाबनाय मोनो आरो
उम उम
औ-औ बिदिनो जोङो दा दाब जायगायाव बेरायनो थांब्लाबो जेनेबा बिसोरनि ओ थासारिजों जोंनि थासारिजों एसे आलादा-आलादा जायो आरो नोंथां मानोना सरासनस्रा ओं गुबुन-गुबुन जायगायाव जोबोद साखोन सिखोन साखोन सिखोना बांसिन ओमफाय बुंनो थाङोब्ला जे नि ओनसोलाव एबा जोंनि जायगायाव साखोन सिखोनआ एसे खम बिबांनि आरो नोंथां औ-औ जों माने गुबुन हादरफोराव बेरायनो थांब्ला बिसोरनि जेनबा जा गाननाय जोमनाय बिसोरनि नेमखान्थि बिसोरनि राय जायनाय बिसोरनि जा था थानाय जानाय बेफोर गासि बो आलादा-आलादा आरो नोंथां
ओम।
औ जोङो बिब्दिनो ओ दावबाय जोङो बे ओ कलेजफोरनिफ्रायबो जोङो दावबायनो थाङो नोंथां जोंखौ बे कलेजनि फोरोंगिरिफोरानो जोंखौ दावबायनो लाङो ओ जों बे दावबायनो थांनायाव जोङो जेनेबा बासजोंनो थांनाय जायो माने कलेजनि गासैबो फरायसाफोरा दावबायनो थाङो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
बेयाव जोङो दावबायनो ओ थांबा जों बासजोंनो थाङो उम ओं बिब्दिनो नोंथाङा नोंथांमोननि कलेजनिफ्राय बिदि दावबायनो थांफेरबाय नामा गोजान गोजान जायगायाव?
औ नंगौ नों होननायनिफ्राय आं एसे गोसो खांखों आर खि बावनानै थादोंमोन सिगाङावहाय जे-जेब्ला आङो इउनिभारसिटियावहाय फरायदोंमोन होमबा खेबसे खेबसे दि ओरै थांखांबाय आरोखि मोनसे
औ औ औ औ औ औ माने माने नोंथां बे कलेजफोरनिफ्राय बिदिनो लाङो आरोना गो गोजान गोजानफ्राव
औ औ माने ओरैनो जों एसे जेनेबा
औ
मा होनो बिदिखौहाय हाग्रा मोनसे नाम आरखि नामखौ आं खोन्थाथला बेवहाय पिकनिकआनो जाय दोंमोन ओम आरो बे बेवहायनो जोङो माखासे हाग्रानि जिब जुनारखौबो जिब गारिजोंहाय नायज ज्लायनाय आरो बिनि ओ स समायना सावगारिफोरखौहाय आं दा नों होननायनिफ्राय एसे गोसोखां
औ ओ ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा दि ओ बे कलेजफोरनिफ्राय दावबायनो थांदों होनदों बेयाव नोंथाङा मा जों थांनाय जेनेबा एसे फोरमायनो होन नामा बास
अ जोङो बास लादों ओम बास बासखौनो लादों जोङो। बास
औ औ बेनिफ्राय नोंथाङा बे दावबायनो थानायांनायाव माबाफोर जिब जुनारफोर नुदोंमोन नामा नोंथां?
औ नुदों आं बेवहाय सिगां माने गिबि खेबनि थाख ओमफ्राय आं ओरै गान्दा खौहाय नुहैदोंमोन।
औ औ जायखौ थसे गंजों सिनाय थि मोननाय जायो नों
औ उम बे स' बे बिदों आरोखि ओमफ्राय इदिनो हाग्रानि अमा नुबोदोंमोन आङो बे आरोखि ओम। आं बे मोननै जिब खौल' नुदों बे समावहाय।
औ औ औ औ नो नोंथांमोनखौबो फोरोंगिरिफोरानो बे रायनो लांदों आरो नङा होमबा नोंथां?
ओ जोंखौथ' फोरोंगिरिया लांनाय जायाखै लांनाया जों माने उम औ औ गासिबो माने जोंनि बर' फरायसाफोरा खौ माने ज' जानानै बेरायहैनाय जादों आरोखि बेहाय। उम
थां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांजों दावबायनायनि बागै सावरायनानै आं गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंनिसिम गोजोननाय जा से हरबाय आङो।
औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे।